खोनादो नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ आंनि माथोआ क्लियार फैदों दा नोंथां?
औ साफायैनो फैदों फैनायालाय।
अ नोंथां ओ दायो फ्रि नामा? ना नङा नोंथांना?
फ्रियानो दे बुंनो हागोन नोंथां मा खोथामोन?
अ मोनसे खोथायावसो सावरायनो फन हरदोमोन ना आं नोंनाव
औ दे फोरमायदो मा खोथामोन बेयो?
उम जोङो जिथु जे मैगं थाइगं गायो बेनि बारैनोसो सावरायनो फन हरदोंमोन आं नोंनाव।
अ दे मैगं थाइगं ना? ओम बेथ' जोबोर माबा खोथा इनट्रेस खो था ना? रायलायजायो।
जोङो जे गामियाव लखेल लखेल मैगं थाइगं गायो बा फिथाइ सामथायबो गाययो आनारस सानारस बिदिनो फानलु सानलुबो गायला बायो। गायनायालाय
उ औ फानलु दाथ फानलु बुंनो थाङोबा फानलु सिब्र फान्लु सिब्रआ जोंनि बेयावबो राद सोलिबाय दंङ जोंनाबो गायदों आंबो गायदों माने उ फालु सिब्र ना?
औ फानलै सिब्रखौ गायदों ।
औ गायदों नोंथां।
अ बेथ बुहुद खस्थ गोनां खामानि।
औ खस्थ बे सानसे साननैनि नोङा। आबादारि मावनाया बेयो। बानलुआ मानो होनबा बि बिराद। लासैनो बिराद। माने सटेप स्टेप खा।
औ औ।
दामबो माने गोजौ गाहाय जाबाय थायो। माने सोलायनि सायावसै नोंथाङा मिनथिखायो खोमा बानलु। सिब्र आ। बिसिबां नांगौ दायो गथै बुहुमावहाय माने नांगौ माने बिसिबां दिमान दङ ना।
औ औ।
मानो होनबा जोंनि बे बानलु सिब्रआ ना। जोंनि बे। इण्डियानि नर्थ इस्टआवल माने आबाद मावनो हायो माने बेखौ बेलेग जायगायाव बेहाय जाया माने बेयो बेवहाय बेनो मोजां नामै बुंनो थाङोब्ला नागासिललि होनना बुङो बानलु सिब्रखौहाय।
अ ह औ नागारथिलि ना इंराजिनिथ किंथिलि। होनो खोमा ना इंराजि।
औ औ बिदिनो। जा नै बे बानलु सिब्रआ जोंनि जेरै आं दिनै आं गायदों बिदिनो गुबुन बिराद मानसियानो गायदों दा बे बुस्थुआ जोंनि बेवहाय गायनानै मोनसे जायगा हग आसार बानायनानै हग थाङै हग ना ओम दा मानो होनबा बेखौ गोजाननि मानसिफाना बेखौ खोनायोबा माने दिमान लुबैयोमोन मानो थाखाय दिमान होनबा बे बुहुमनि सब एसे आलु गोसा फानलु होननानै बुङोना बानलु सिब्रखौ बिनिखायनो आरो आं माने बे बुस्थुखौ जुबेल बुस्थुआथ गुथै बुहुमावनो नामजादा नालाय एसे दिमान्ड थागोन होननानै दोंमोन गायनायाथ' नोंथां। दा खिन्थु एसे खस्थ' मावनायनि फिथाइ जायखौ आं एसे खनो आरो माने दामाहाय माने गोजौ गाहाय जाबाय थायो मोनसे थाखेरा माने।
औ औ। नोंथाङा ओमफाय दायोथ' बानलु गायदोंब्ला एक्सपिरियेन्स दंखायो जानो हानाय बानलु गायनायाव।
थ' गैया नोंथां आंनाबो मानो होनबा आंबो देग्लायसो गायजेननाय नालाय बानलुखौ।
अ अ अ अ औ माबोरै माबोरै प्रसेस माबोरै माबोरै प्रसेस खालामना गायदोंथाय नोंथाङा? नोंथाङाथ' देग्लाय गायदोंना फिथाइयानो थाहैबाय जाहैदों।
उम खायबाय माने फानजोब नायानो जाहैबाय नोंथां। गायनाय माने बुं थांबा मोनसे बाय मोनसे खालामनांगौ आरो बुंदो जोंहा फुजा सम ना फुजा सम फैनाय लोगो लोगो बिदि समसेयावनो जोङो बानलुखौहाय जोङो जावायनानै लागोरखानांगौ माने।
औ औ।
उम ओ बेनि उनावहाय जावैनानै जों जावनायाव बिराद आबदाल लानांगौ बि बुस्थुखौना अखा सान्दुं बार बेफोरजों एम्फौ जानाय मानाय मानो होनबा जेब्ला जों बानलु जावायोना मानो सिब्रुखौहाय फ्ला टिक गिलासावहाय होमबा बे गोरलै गोरलैयाव गुसिं ग्रायाबो अरस'ना गालांजोबो माने गोबां लस जायो। बिदियावहाय नायनां सानमोना आबदाल नायनांगौ जायो माने बेरजासिम।
औ बिदिसो होमबा ना।
दिनो ओमफ्राय गायजाथाव जेब्ला जागोन फुलिया होमबा जोङो गायहैनांसिगोन आरो माबायाव बेहाय जेफोरनो आलि बोनानै। बिदिनो दिडिसेम्बरफ्राव गायो गायनाया मानसिफ्रा मानसि माने मिलाया आरो बांसि आं माने दिसेम्बराव गायदोंमोन गायनाया। दिसेम्बर बिदियाव। गायनाय जादोंमोन आरो उम। दा बिनि उनावहाय बैसागनि एसे एसे सिगांनिफ्रायनो आंना फिथाइया थाइबाय थानाय जादों आं फाननो मोनबाय थादों दा औ दा जोब्बाय आरो।
अबाव साप्लाय हरदोंथाय नोंथां एसे खोन्थानो हागोन नामा? अबाव अबे जायगायाव साप्लाय हरदों? फैसाफोरा माबोरै?
साप्लायाथ' आंना बेनिफ्राय ओरै आसामनि बाहेरायाव हरनाय जादों ओमफ्राय होजोंनिफ्राय अबाव अबाव थांदों बेखौथ' मिनथिला आं आंनाथ' एसे थाब फाननो मोन्दोंमोन नालाय बानलु गोमोनावहाय बिदिनो तिनस' सारिस' इदि केजि फाननो मोनदोंमोन आरो आङो। साय दा खोनानाय बायदिबा गोबां खम जानानै दं दायो प्राइसाहाय खमायबाय माने देरस'फोरल' जाहैबाय माने गोजौ गाहाय जाबाय थायो माने मोनसे थाथेरा माने बे बुस्थुआ। बेखायनो आं आंनि खस्थ' मावनायजों एसे लुबैदेरबावदोंमोन आरो एसे एसे बुरजाखौ मोनगोन साननायमोन नाथाय जाफुंसारासै। मा खालामबावनो।
ओरैनो खै बिगासो गायनायमोन नोंथाङालाय फानलुखौ देग्लाय?
सय बिगासो गायनाय जादोंमोन नोंथां।
अ हारसिंना ओ लोगो नांनानै गायनाय?
औ बिदि हारसिंनो गायनायमोन आरो ओमफ्राय हारसिं गायनायसो फार्स्ट टाइम। ओंखायनो खस्थ जाबाय रोङासै। बेबो बेनो। फैगोन बोसोरफोर मावला। सानबाय आङो बेखौ।
औ बेलेग आबादारियाव सिफ
ओम बेलेग बिदिनो ओं फिसा- फिसौ। गायनाय जोंनि लकेल मानसिफ्रा जे जायो। नोंथाङाथ मिथिखानांगौ जोंनि लकेल मानसिफ्रा मा मा जायो ना जोंनियाव बांसिन मा सोलियो। जोंनिया जागोन जोङो लाव जोगोनार। बानलु औ बानलुआथ जेनेबा ओंख्रि बि मााबानायसो नालाय। गोबां दङ केरेला आलु खबि आरो बोथोर लानानै बोथोरनि मैगं- थाइगं दं नालाय आं बेफोर
औ औ नोंथां औ औ नोंथाङा होनबा फान्थाव फान्थाव मुला सुला सया सबायबिमा बेलेग बेलेग सेलेग जााथ मैगं गायोना गाया नों?
ओम गायो गायनायाथ नोंथां नाथाय दा बोथोर गैथ'आ नालाय। दा गैथलिया माने आरो दा दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायनाय सम दा खोथिया फोनानै दोनजोबबाय फोथारफोराबो। एवनानै दोनजोबबाय खो देरबाथाय माइ गायनाय जासिगोन।
अ देग्लाय माइ गायगोन ना होमबा नोंथांमोना?
औ गायो गायखायो बेखौहाय माइखौ। एसे एनै फिसा फि सौ मैगं -थाइगं जानो थाखाय ओ देर बिगा दोनदों माने। गावनि न'आव जानो आन्था आं फाननायखौ बुंला हो दा बुंनो थांङोबा आं बायदिनो गोबां मानसियानो गायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ
सरखारार फोरनिफ्राय जों एसे लुबैयोमोन मोनासै जेबो नंङा माने बेखौथ' बारा जेबो साना आरो आंङो आं साननाय बायदिबा मानसिफ्रा गोबां मैगं खेथि खालामो नाथाय मा होनो उम बांसिनानो दाना मुलिफोरनि ना मुलि बेब'हारखौ बाराद्राय बाहायसै माने आं बे बुस्थुखौ फसायनायमोन नों आंआसो जागोन नालाय बेख गहाय लखेल बुस्थु गायनाय ओंखायनो बारा बेबारखौ बेब'हार खालामनो नाङा माने
औ गायग्राफोरा जे सानो जोंथ' जायाना मालायफोरासो जागोन मा जानो ओमथाय ए सारना होनांगौ बिदि माने बिसिनि साननाय हनायफोरा बिद जे ओंखायनो माने बयबो माने बिजों ओंखायनो इउस खालामसै मुलि सारनायखौ ओमफ्राय मेन्टेलेटि माने साननायफोराथ' बिदिनो जाबाय जोंथ' जाया मालायासो जागोनलै होना होनसै सारना होनसै बिदि होननायाव माने बयबो माने बिदिनो सारसे मुलिखौ अभार अभार ओंखायनो माने दानि मानसिफोरा माने बारा जोरलाबो माने बे जानाय लोंनायनि थाखाय थाखाय माने बिराद‌ कन्ट्रिबिउसन बे जानाय लोंनाया आयु खमाय होनाय मानसिनिखौ
उम बेफोरखौ साननानैनो आं नों थां आंङो बायनानै जाया मैगं थाइगं आं न'आवनो गावनि जानो आन्थाखौ आबादारि दै‌ मावो आरो न'आवनो बेब'हार खालामगोन फानजाद थाव जायोबा फानगोन आङो उम
गावनि जानो आन्थाब थ' बायनांगोनना बिदि माने बायनानै जानो होनबाथ' बांसिनानो थाङोब्ला मुलि होनाय जाजोब जायो फिथाइ सामथाइ थालेर थालेर बिदि माने सोब माने आजिखालि मुलि होसै बुंनोनो हाला माने बे मुलि होयि नङा होननानै माने मानसिफोर हानो मुलि हो होआखै होआखै अब्लाबो माने फोथायनोनो हाला बायदिसो खै आरो माने आफेलावबो मुलि हो होयो जाग्रा लोंग्रा माइरंआवबो बिदि हासार होनानै माइखौबो हासार होनानैसै गायसै होन्नाय बायदि बिराद खोनानो मोन्दों आं निउ सावबो नुनो मोनदों माने
नोंथां बेनोसै माबो खालामो फोथायजानोबो हाला फोथायलाबायनो ओंखायनो जों नों आं गामियारि मानसिया गावनि जानो आन्था सामफ्रामबोनिखौ बिदियावनो गायनानै जानांगौबो बुंनो थाङोबा बाहेरनि एथबां मुलि होनायफोरखौबो बेब'हार खालामजाया
औ औ ओंखायनो आङो माने बायनानैनो जाया बांसिन दा बांसिनो आङो बुंनो थाङोबा माने लकेल गामि सिंनि न' न'नि नागिरनानै बायनानैनो जायो आं माने गामिनि बिदिनो सानो आंबो मुलि होनाङा होनाय बेफोरखौ मा जाबाय थानो देहायासो फ्रब्लेम जायो होननानै माने
औ
खौ नागिरो माने आं फ्रेस फ्रेसखौ औ खोनादों नोंथां
बे बेस्थ' मोन नै
औ नोंथां उम दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।